हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ खोनादों खोनादों खोनादों माने मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथां
दा नोंथांजों आं मोनसे आयदा बा टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो फन खालामनाय जादों खोथाययानो जाहैबाय जों बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
दा अब्ला बिदिबा आं सावरायनायखौ गिबियावनो नोंथांनिसिम फोरमायनानै हरग्रोनोसै
औ
दा बर'फोराथ' जोंहा गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि समनिफ्रायनो मोनसे जानाय लोंनाय हुदाया दङ आरो दासिमहालागैबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जानाय लोंनाय हुदाया सोलिबाय थायो होननानै आं सानो आरोना
औ औ
फाय बिदिनो माने जानाय लोंनायखौ जोंनि बर'फोरनि गुबुन गुबुन आलादा आलादायै जों जानायखौ नुनो मोनो जेरै मालाबा फिथा सौराय जानाय बिदिनो मालाबा ओ ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जोङो आलादा आलादा संनायखौ जों नुनो मोनो जों माने बर'फोरनि गेजेराव आरो माखासे बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बे संनाय खावनायाव जो ओ जोबोद आखा फाखाथारमोन आरो बेबायदि जों माने जोंनि बर' आइजोफोरा जानो लोंनो थाखाय जेरै नाफाम नाफाम ओ एवनो गोरोंमोन बिदिनो सबायजों दाउ बिदिनो अनलाजों दाउ आरो बिदिनो बायदिसिना ओंखाम बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा सं संनो गोरों मोनो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बिदिनो माखासे मैगं मैदाफोरखौ बुथुम उनावो जोंनि बर' आइजोफोरा माने बेदर माबा माबि बेदरफोरजों संनो रोंगौमोन आरो बिदि संनाया जोंनिया मोनसेल' नङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मालाबा मेनानै जानाय मालाबा थिनानै जानाय आरो मालाबा बिदिनो लाव लाव संनाय मालाबा जब जब संनाय मानो होनो मालाबा रोसि जेब जेब खालामना संनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बांसिन जों बर'फ्रा गोदो गोदायहाय बांसिन जानाय लोंनायनि बेलायाव रुनानै जानायखौ जों बांसिन नुयोमोन आरो जेबो जेबोहाय मा होनो थाव जेबो बाहायामोन। आरो रुनानै जाब्लाबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे खारदैखौ बाहायोमोन खायफा मानसिफ्रा। खारदैनि गेजेरजों ओ ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जों बानायनाय जायोमोन आरो खारदैयानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोन से ओ थाव बायदि होननानै हमना लाजायो मानो ओमबा जोंनि बर' अनला ओंख्रि संनायाव सबाइ ओंख्रि संनायाव बिदिनो ओंख्रि गोबाव संनायफ्राव जों खारदैफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि बर' मानसिफोरा। ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं मैला। बैफोरखौनो बुथुमनानै जों जालाबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिमहालागैबो दङ जेरैबायदि मैसो बेदर अद दाउ बेदर बिदिनो अमा बेदर सेसा बेदर मै बेदरफोरजों माने लगायनो थाखाय नोरसिं बिदिनो अन्थाइ बाजाब आरो बिदिनो ओ माना मुनि जारि बैफोरखौ जों ओ माने बेदर लायै बेदर होनायखौ जों नुयोमोन आरो। जानाय लोंनायावबो ओ टेस्ट जायोमोन आरो मोदोमोमोन जाहाथे बेदरनि बासिनाफोरा बे ओ जानाय लोंनाय जेबो बासिना ओंखारा बैनि थाखाय होफानाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ गंगार दुन्दिया बे खौ जों माने जिखुन जाया ओंख्रियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै अनला ओंख्रै सबाइ ओंख्रै बैफोराव जों जायखि जायाफोरावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बै गंगार दुन्दिया होननायखौ दा बै गंगार दुन्दिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साफ्रोमबो न'खरनि गेजेरावनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों नाफाम नाफामखौ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदा यनिफ्रायनो बानायनो रोंबोदों आरो बै नाफानो मा होनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जि आइटेस मोननायबो मोननो हानाय जाबाय बिदिनो जौ बिदि बेबो अनला ओंख्रि बेफोर माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदो अ माने नै दानि दिनावहाय माने जि आइटेक मोननो हानाय जाबाय माने बिराद बि बाखनाय जाथाव जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरो आरो जोंनि गेजेराव दङ साम'जों सबाय संनाय बेथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयबो न'खराव जाबाय थाग्रा मोनसे ओ ओंख्रि ना ओमबा आरो बेखौ साम साम'खौबो जों बायदि रोखोमै जानो हायो अनला ओ जोगोनारफोरजोंबो जानाय नुयो दानि दिनाव आरो बिदिनो सबाय ओंख्रिफोरजोंबो जानाय नुयो सबाइ ओंख्रिजोंनो जों बांसिन ओ साम'खौ जानाय नुयो आरो बिदिनो हाग्रानि मैगं मुलाखौबो दंबुसे जेरै खिफि बेन्दों माना मुनि आरो बिदिनो खिफि लि ओ लेवाफोरखौ जोंङो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय माखासेफोरखौ मालाबा ओ बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बैफोरखौ माने ओ जे मुलि होआखै मुलि होयो माने हाग्रानि गोथांफोरखौ फुदुंनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों जानायखौ नुयो आरो गोदो-गोदायहाय बांसिन ना बेदरफोरखौ जों थावजों एवनाय जायामोन। आरो बेखौ जोङो गोदो-गोदाहाय बांसिनानो ओ दैजों ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बा रुहोनानैजों जों बांसिन जानायखौ नुयोमोनहाय गोदो गोदोनिफ्राय आरो बैफोरखौ जोंनि बर' मानसिफोरा माने जोबोद आखा- फाखामोन। आरो बै गोदो-गोदाय बेबायदि जानायनि थाखायनो जोंनि बर' मानसिफोराबो देहाफ्रा गोगोमोन सावस्रिफ्रा गोबाव सम जोरनो हायोमोन नाथाय दानि दिनाव माखासे मेडिसिन बाहायनाय मुलिनि माखासे ओ मैगं मैलाखौ जानायनि गेजेरजों जोंनि दानि नै आथिखालनि जिखुनु मानसिनि जिउ बैफोरो माने सर खान्दानिफ्राय खान्था जालांबाय दं गोदोहाय मथा मथि नाइनटि हानड्रेद प्लास गाहाम बानायायनाय थायोमोन सासे मानसिया नाथाय दानि दिनाव सिक्सटि बा सेभेेनटि बेनि गेजेराव थानायखौ जों नुनो मोनो । बैफोरनो जाबाय माने माखासे मेडिसिनजों बाहायजानाय । ओ मैगं मैलाफोरखौ जानायनि जाहोनाव बैफोर सोलायलांबाय नाथाय गोदोनिजों आरो दानिजों रुजुना नायोब्ला अनेक फाराग दङ गोदोनि दिनावहाय जेबो बाहायामोन जेबो मेडिसिन होननाय नो बाहायामोन सब मिथिंगानि नुथाइ मोननाय माखासे बेसादफोरखौल' बाहायोमोन आरो माखासे बेसादखौ जोंनि बर' आइजोफोरारा मुलि हिसाबै बाहायबोदों बैफोर मैगंफोरखौ हाग्रा आथाइ मोननायफोरखौ स' नोंथां बेखिनियानो आंनि माखालि मोनदांथिया माने जानाय लोंनायनि बेलायाव बर'फोरनि गेजेराव
दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बर'फोरा गोदोनिफ्राय मा मा जाबोयोमोन दा बेनि गेजेराव बेखौनो जोंहा बर' सुबुंफोरा एबा आइजोफोरा माने गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै दिंखिया बिलाइ जेरै थाइगिर बायदिसिना जामुं आदारखौ माने गावबा गावनो दिहुननानै जाबोगासिनोमोन आरो नोंथां नाथाय जों दासिमबो नुनो मोनदों । दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर' हारियाव माने गोबां दोरोङि ओंख्रि दङ । दा बेनि गेजेरावनो नोंथाङा बुंलांबाय साम'जों सबाय
औ ।
दंबावो जेरै अनलाजों दाउ नाफाम बायदिसिना गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ दा आं जोंनि दोरोंङारि ओंख्रि जे अनलाजों दाउ बेखौ माबोरै सङोमोन आं दा नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ औ
दा जोंहा अनलाजों दाउ संनोब्ला गिबियाव जोंनो नांगोन माइरं
औ ।
ना माइरंखौ जोंङो गामलायाव एबा थोरसियाव एसे दै लानानै नांगौ बिबांनि जोङो माइरं खौ हनानै दोनगोन यो मानोना जोङो माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै गुरै खालामना लाग्रोनांगोन
गुरै खालामनो थाखाय सोमनानै दोनबाय सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थबसियाव जोङो देग्लिगोन मिनो जेरै दानि जुगावथ' जोंङो थबसियाव देयाबालासिनो जेरै ग्रेन्डार बायदिसिना मेसिन ओंखारबाय नोंथां । दा बिदिनो जों बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोगोन
औ ।
जोंहा फैबाय बिनि उनाव जोंङो जेरै सारायखौ जोंङो अराव होगोन एबा जों दानि जुगाव नुनो मोन मोनदों बेखौबो गेस बाहायनाय । गेस एबा गेस बेयाव जोङो बेखौ दोनगोन आरो दोनखांनानै जोङो ओ बेयाव दै होगोन । नांगौ बिबांनि एबा जाखिनि जों जागोन बेखिनिखौ जोङो दै हो होनानै बेखौ जोङो ओ नांगौ रोखोमनि गोदौफाव होगोन जेब्ला बियो दैया गोदौबाय थागोन ना अब्ला जोङो जोङो देनानै लानाय ओ माइरं उन्दैखौ जोङो बैयाव ओ मिस - मिस होगोन आरो मानोना जों खनसेनो होयोब्ला बियो गथा खानायनि सान्स थायो ।
औ
बेनिथाखाय जों बेयाव लासै लासै होनानै बेखौ गोदौग्लिहोगोन । दा गोदौग्लिहखांनानै जोंहा फैगोन जेरै संख्रै ओ बानलु, रं आरो नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जोंहा ओंख्रिखौ मोदोम होनोब्ला जेरै गंगार दुनदिया बायदिसिना होनाय दा बेफोरखौ जोङो होखांनानै दसे सम खोबनानै दोनगोन अब्ला फैगोन जोंहा दाउ बेदर । दा दाउ बेदरा ओरैबायाददि जानांगोन जे जोंहा न'आवनो फिसिनाय जे बियो जेरै बयलार दाउ, सालानि दाउ भेक्सिन मुलि होयोब्ला बेयो माने बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैनाय जानाय नङा आरो मानोना गोदोनि जोंनि आबै जोंनि आबै आबौमोनानो बुंबोदों जे अनलाजों दाउ संनोब्ला जोंनि दाउआ जोंनि न'आव फिाइानो जानांगोन ।
उम ।
बेनि थाखायनो जोङो दाउखौ जोङो आरामसे नांगौ बिबांनि ओ जे जखानि जों गोदाना लागोन खायसेया गिदिर गिदिरबो गोदायो । बिबदि गोदानानै लानानै जोङो ओ थांगोन आरो मानोना जोङो जोङो एवफ्रामालासिनो बे मैगङाव होयोब्ला बै बेदरा माने ओ खारगोन आरो ।
औ
माने गोथाव जानाय नङा दा बेनिखायनो जोङो नांगौ बिबांनि एसे एवफ्रामनानै लानानै बै गोदौनायाव होग आरो होखांनानै जोङो थामजि एबा ब्रैजि मिनिटनि उनाव बेखौ जोङो जानो थाखाय रेडि जागोन आरो ।
औ
दा बिदिनो आ संनाय जायो आरो जे अनलाजों दाउखौ दा बिब्दिनो दंब जोंहा नाफाम । जेब्ला जोंहा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो माने नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो नाथाय जों दानि जुगाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों जेब्ला जोङो नाफाम खौ बानायनोब्ला जोंनो नांगोन नाया फिसानि गोनांथि जोंनिया फफोरा जोंनि जेरै खाथि खालानि दैमा दैसा हाखर बिलोफोराव थांनानै माने ना फिसाफोरखौ खौ गुरनानै लाबोयोमोन आरो जेखाइ एबा जेंगायजों नङाबा जोंनि खाथि खाला थानाय हाथाय बाजारनिफ्रायबो लाबोयोमोन दा बै नाफोरखौ लाबोनानै ओ जे फोरानखांनानै जोङो थास' देन्थाइ बा बिलाइजों जों जमा देग्लिनानै ओ जों बेखौ मिस - मिस खालामगोन आरो खालामखांनानै जोङो ना जों बेखौ दोनथुमनो नांगोन जोंनो औवा हासुं औवा हासुङाव जों बे जेरै थालिर बिलाइजों जोङो मोजाङै हेथेनानैांगोन आरो नाथाय जोङो दानि जुगाव नुनो मोन्दों माने औवा हासुंखौ बाहायाबालासिनो जे प्लास्टिक बयाम एबा आदि ग्लासनि बथलाव सोना दोननायखौुनो मोनदों आरो नोंथां
उम
दा बिदिनो बेखौ जोंनि जे स्नि सान एबा थामजि साननि गेजेराव माने अराव गुदुं गुदुं होनानै माने बानायनाय जायो आरो
औ औ।
नों जोंनि ल नाय अब्ला खाथि खालानि सुबुंफोरा जे मिथिखायो जे बैसोरहा नाफाम संदों होननानै। मानोना बै नाफामनि मोदोमनाया ओरैबायदि थावनाय नोंथां। नोंथाङाबो मोनजा जानांगौ बे नाफामखौ।
ओ ओम।
बिदिनो जोंहा जौ गोरान एबा जौ जौगिसिजों बाथोन महरै जोङो लोंनायखौबो नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ औ।
दा बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बिब्दि दङ आरो दा जोंहा समाबो थौबाय जोंहा जाखिनि बुंनांगौ नोंथाङाबो नोंथांनि गामि एबा खाथि खालानि ओनसोलाव माबायसा सं संनानै जायोमोन बिलााय मिथिंगायारि बेसादफोरजों माबायदि बुथुमनानै जायोन नोंथाङा मोजाङै आंखौ फोरमायना होलांबाय। नोंथाङा फोरमाय थाखाय जोबोद गोजोन थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नाफाम अनलानि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय।
औ औ नोंथां थारैनो होनबा जोङो बे समावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जासिगोन औ गोजोननाय थाबाय।
औ।